हेल' औ खुलुमबाय नोंथां औ नों नोंथाङा मा खालामगासिनो दालाय
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो मोन
ओंखाम सोंखाम जाख
ओंखाम जाखांबा यो
औ जोंहाबो जाखांबाय नोंथाङा दा हबा थ' फ्रिथ'ना दा
ओं आङो फ्रिी य दे
औ आं दा नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो फनखौ हरनाय जादों
ओं
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना दसे औ दे आयदाया जाहैबाय गामि ओनसोल आरो नोगोर बेयाव नोंथाङा मा फारागथिखौ नुनो मोनो
दा फाराग थियाथ' जोंनि गामियाव जेरैबायदि आबाद मावनानै जायो बेफोरबायदिथ' टाउन सहराव मोना जोंनि गामियाव फ्रेस फ्रेस फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं मोनो आरो टाउनावथ' बिदि मोना टाउनाव फाननायफो रा बिदिनो राननाय अबेबा सेवनाय मोननाय बेफोरबायदि जा थायो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बेयादि टाजा टाजा मेगं थाइगं मोना आरो गामि एरियायाव माबा सोहोराव माबा टाउनाव
आरोबाव नोंथाङा मा मोनथिबावो
नायनि बागै होनोब्ला जोंनि गामि एरियायावथ' सोलोंथाइयाव एसे दाउन मोनदङो आरो गामि एरियानिफ्राय एसे डाउनाव थायो आरो फरायनायफोरनिया माने जाम्बा जाम्बिबो थायो नालाय दोदोसो टाउनाव थानायफोरा आरो सैथान जायो मानसिफोरा स्मार्ट जायो एसेबाबो सोलोंथाइनि ब
औ
उम
गामिनि जिउ खुंनाय आरो था नोगोरनि जिउ खुंनायाव एसे फाराग थि दं आरोना औ बुहुद फारागखौनो नुनो मोनो
फारसेथिं नायोब्ला जोंनि गामिनिया मोजां पार्क फारसेथिं नायोबा टाउननिया मोजां बिदि आरो गासिबो गोरोबलाया आरो माने
औ जोंनि देहा सोलेर आरो गोरोबलायनायखौ नायोब अब्ला गामि ओनसोला साबसिन बहुद साबसिन औ आरो जुदि सोलोंथाइ बा जोंनि रोंगौथि बायदिफोरखौ नायोब्ला
औ औ साया ससि रोंगौथिनि बागै बाथाय
औ
दा आरो जोंनि गामियाव आरो खामानिफोरखौबो मोननो नागिरा बिदि जाहैबाय आरो दा टाउनफ्रावथ' एभेलेबोल खामानि जेनबा कम्पानि हाबि जाबि थायोना बेफोराव माम हाबनानै थानो हायो आरो टाउननि मानसिफोरा पार्ट टाइम जब बाबो जाय यावनो मावनानै थानो हायो ओमफाय दा जोंनि गामिनिफोरा टाउनाव मावनानै थाङोबा याव भारा थानांगौ बेयावनो जानाय लोंनायनि आथा सेलारि थांखायो आरो। रुम भाराफ्राव उम ओं
आरोबाव जेनेब्ला थाउन थायो माने नोगोराव थायोब्ला जोङो नांगौ बुस्थु बा जोंनि नांगौ गोनांथि ससे थांब्र'बबानो मोननो हायो नाथाय औ बुजिलायनायब्ला माबा बुस्थु थाव संख्रि जोबब्रबदोंबा जोङो दानो जोबबाय दानो लायनो हाबाय। नाथाय अबेबा अबेबा गामि ओनसोलावथ' जोङो गलाब। फोरखौबो नुनो मोननाय।
मोना बिदि हाजो एरियाफोर बायदियाव हादानफोरावथ' जोङो मोननो थांङा इफोर
खस्थ'आनो जायो हादानफोरावथ'
जायो इसोरा।
दा जेनेबा गलाफोर गैया नालाय बिसोर नांगौ बुस्थुखौ लांनो थाखायबो बिराद गोजान फैनांगौ जानोसै।
दा आरो बेमार आजार जाबाबो डक्टराव थांबाबो मोनहैस्लाबा लामा ससेयावनो थैगुंलाय लांनाय बिदि जाहैयो आरो
औ गोजान गोजानफोरनिया
टाउनफोराव आरो खाथियावनो जायगायावनो मोनहैयो।
नोगोर सोहोरनि गथ' आरो गामि ओनसोलनि गथ'नि गेजेराव नोंथाङा मा फारागथि नुयो।
ओहो गथ'फोरनि गेजेरावथ' फारागआ बुहुद थायो गथ' जोंनि गामिनि गथ' एसेबां माने सिमार्ट जायो आरो माने टाउन सहरनि बायदि टाउन सहरनि गथ'फोरनिया रायलायनायफोरानो माने स्मार्ट जाखायो आरो। बाथ्राफोरानो बिसिनिया
जेनेब्ला नै आं आं सानो जे औ औ आं सानो जे गामिनि गथ'फोरा देहानि सावस्रिखौ नायोब्ला सावस्रि बा देहाया गामिनि गथ'फोरा साबसिन जायो न
औ नोंगौ।
नाथाय नोगोरनि गथ'फोरा एसेबाबो लोरबां जायो।
औ।
सानै सासे गामिनि गथ' आरो नोगोरनि सासे गथ'जों बिसोरखो खमलाय है फैयोब्ला जोङो नोगोरनि गथ'आथ' खनसे नारजाबानो गोलैगोन।
औ बिदिनो एसेबां दारखो थाया आरो।
औ मानोना बिसोरो न' सिङावनो औ औ न' सिङावनो मबाइलाव थाबाय थायो बांसिनानो बाहेरायाव खारनानै गेलेनाय बेफोर
देहाफोरा माने हेलदि खारस्रानो मोना थै फोरा। बिदि जायो जोंनि गथ'फोर खुला गेलेनो मोनो। एसेबाबो देहाफोरा गेलेबाबो मोजां मोजां जायोना फिट जायो औ फिट थायो। एकसारसाइस बायदि जायो नालाय
आरो बुंनो थाङोब्ला जेनेब्ला गामिनि गथ'फोरा रायलायनाय मानायावसो एथ'। गोरों नङा जानो हागौ स्मार्ट नङा खिन्थु बिसोर जो गासिखौबो बुजिजोबो दे।
औ बुजिनाया बुजियो खालि बुंनोल' लाजियो। माने बिसोरो जागोन ना जाया होननानै माने बारा कनफिदेन्स थाया आरो माने गिनाय फैयो।
औ नाथाय सोर औ सोरनि गथ'आ बुजिजोबबावासो आंनिब्ला
उम
जेनेबा जोंनि माखासे बैसागु बेफोरखौथ'। गामिनि गथ'फोराबो सब मिथियो।
औ औ टाउनया बेफोरखौ मिथियानो।
ओहो।
आरो गासैबो जाया आरो जोंनि गामि एरियानि गासैबो गथ'फ्रानो बिदि जाया। सिमार्टबो दं बहुद जों गथ'बो सासे सासे
बिदि नंआखि मानोना गामिनि गथ'फ्राल' रोङा टाउनाल' रोगौ बेबादि नङाना औ। आरो जेनेब्ला जोङो टाउनाव थायोब्ला माखासे जानाय बुस्थुफ्राबो जोंना आनहेल्दि जायो।
औ
मानोना हाथाय बाजारनिफ्रायसो लाबोनाय जानोसै नालाय मैगं थाइगं।
बिजि होनाय थायोना।
आरो गामिनिया न'आवनो गायनानै लानाय
औ औ निजा निजा न'आवबो मैगं थाइगं गायनानै लायो। बिायो।
औ।
टाउनियाथ' सब बायनायसो जाखायो गासिबो। निजानिथ' थाखाय इसोरनाव बांसिनानो
बारहावानि खोथा बुङोब्ला गामिना एसेब्लाबो फ्रेससिन जायो। खोमा आं सानो आरो ना।
फ्रेस जायो गामिनिया टाउननिया बि थुङा गाज्रि गाज्रि उखुन्दै मैला गेस
औ गारि खारनाय नालाफोरनि औ औ आरो। दाखोर गारनाय।
औ
मानोना टाउननि सुबुंफोराथ' दाखोर दाला फोरखौ नालाफोरावसो गारजोबनानै लाखायो नालाय बेनि ओमफ्राय गनाय गाज्रि गेस
दंफां लाइफांबो थाया बिसिनाव आरो बेबायदि गामि एरियानि बायदि बेफोरखौ लाखिनो थाखाय गाज्रि लाखिनो
औ गरमाबो टाउनाव बांसिन जायो खोमा।
गरमआ बांसिन जायो।
औ। आरोबाव जेनेब्ला बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ जोंहा हाबनो गैयि फारागथिया।
जोंनि गामि आरो ज' ज' माबा मोनसे फोरबो जाबा मिथिं दावथिं जाबा। जमा जमा रंजायो बैसागोफ्राव रंजायो टाउननिफोरावथ' बिदि रंजानो मोना गाव गाव निजा निजा न'आवस थायो बिसोरो जोंनि गामिनाबो सोरबा सासे। मायबा जायोब बेखौ हेफाजाब होलायोना खाथिफोरनिखौ
टाउनावथ' बिदि।
निजा निजा न' सिंङावसो थायो बिसोरो।
औ आरो जेनेब्ला गोरोबलायनायफ्राबो बेफोरावनो खम जालांसै गाव। गाव सिनायलाय।
ओम ओम गावबा गावनि हारिनि कालसारफोरखौथ'हाय इसे बावगारलाङो आरो।
औ औ। आरोबाव। बहुद मेरला जोबनो गैयै दङ जोंहा। थिया।
औ
जोङो गामि ओनसोलाव बा खुला खुला थाबायनोबा।
गो गोसोबायदि फ्रेस बार जानो हायो नाथाय टाउन ओनसोलावथ' बिदि थाबायनो थाखाय जायगायानो गैया लामाफोराव गारि खारनाय
ननिफ्राय ओंखारबानो गारि खारनाय
औ बहुद गुबुंले बा
आरो दावरावबो जायो टाउनाव गारि मथरनि। जोंनि गामि ओरैबायदि सान्थि सिरि थाया आरो इसोरनियाव गारि मथर हर। सान गाबबाय थायो दावराव'
आरोबाव नोंथाङा मा मा मोनथिबावो
आरो बिदिनो। खा टाउनाव खामानिनि बागैबोथे टाउनाव मोजां जायो आरो
औ खामानिनि खेथ्रआव बुङोब्ला टाउन ओनसोला साबफिन जायो
ओम माने जबफोरखौथ' बि मावहैनो हायो नालाय जबफोर एभेलेबल थायो नालाय टाउनफोरावथ'
औ।
पार्ट टाइम जब फोरखौनो मावा थायो बुहुत मानसियानो
औ दा साननाय हनायफ्राबो बेफोरावनो। आलदा आलदा जालायसै ना टाउनजों गामि ओनसोलजोंना?
नोंथाङा गामिखौ मोजांसिन मोनो ना टाउनखौ मोजांसिन मोनो?
आङोथ' गामिखौ मोजांसिन मोनो नाथाय आङो टाउनावसो। थानाय जायो आरोना।
आं गामिखौ मोजां मोनो आरो।
औ दा बुंनो थाङोब्ला बिदिन्थियाव आंनो दङ जेनेब्ला।
गामिनि आबहावाया मानि बारफोरा मोजां। जायो जेब्ला आङो ओ ओ जेब्ला आङो गामियाव आंनि बिबैफोरनि बेरायनो थाङो अब्ला मोनथिनसै गामियाव बुहुद फ्रेस।
औ गोसोब्लानो ना बोननो हायो दुब्लिफ्राव थांनो हायो। औ नाथाय टाउनावथ' बिदि जाया बिदिब्ला नोंथांं। समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय।
ज